हेलौ।
औ नोंथां। हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों मोजाङानो खोनाथारा आङो।
अ अ नंगौ नामा?
औ नोंथां। ओमफाय माथो खालामगासिनो दं नोंथाङा दालाय?
आङो दायो नोंथांजों दायो औ बुंलाय
माबा नोंथां नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो सोंनो होननानै बिराद गोबावनिफ्रायनो साननानै दंबायथायोमोन आङो।
अ सों।
उम नोंथां बे नारजि ओंख्रिखौ
औ।
माजों माजों जानाय जायो नोंथां?
अ नारजिजों अमाया ना नार्जिजों नाजों संनाय?
दे नों माजों मोजांसिन संनो रोङो औ मा जों माजों संनो रोङो बेखौनो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे। एसे फोरमायना होदो।
संनायाथ' नोंथां आङो अनेक औ आं फोरमायनोसै बिदिब्ला
औ दे दे फोरमाय औ औ दे। औ खोनादों नोंथां।
नेटा एसे प्रब्लेम जादों नोंथांनाबो।
आंहाबो नेटआ प्रब्लेम जादोंना। बिदिनो बे नेटयाबो
दायो खोनाबायब्ला नोंथाङा आं फोरमायनोसै आरोना।
औ दे नोंथां फोरमाय दे।
औ फार्स्टावनो आङो नारजिजों अमाखौ रायलायगोरसै।
औ औ दे नोंथां ।
फार्स्टआवनो आङो नारजिखौ जुदि सानाव जायोबा आरोना। बिनि ओ सानसे सिगां समनावनो आङो सोमनानै लाग्रोयो।
उम
याव सोमनानै दोनो। मानोना बे सिंनि मैलाफ्रा जेनेब्ला ओ थालायावहाय गोदि जनानै साफा जानानै थायो आरो।
उम‌ उम।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे फोरमाय।
औ ओमफ्राय सोमना दोनसिगोन अखानायै संनोसै टाइमावहाय साफा सुनानै दैखौ सरद होयो आरो आङो।
उम उम।
बि उनावहाय खारैजों आरामसे बेखौहाय मोजांनो रुयो आरो रुखग्रोयो।
ओं
आरामसे साफा दोखो दोखो गेब्लेनाय बायदि।
बिनि उनाव आरामसे दोखो दोखो गेब्लेहोनानै खारैजों आराम साफा जाखांनानै उनाव। बेदरखौ आं आरामसे एवफ्रामनानै लासिगोन।
ओ ओ
ओखाम बायदिसिना थावआव थाव गुदुङाव होनानै मस्ला मस्लि बिदिनो बायदिसिना बिसिना बानलु देनाय सामब्राम देनाय। बिदिखौ आरामसे बेदरजों एवनो होसिगोन। दसेयाव एवफ्रामसिगोन।
ओ
एवफ्रामनानै आरामसे मेजेमा ओंखारोब्ला बेनि उनावहाय बे नारजिखौ नारजि दोखो दोखो माबानायखौ खारैजों नायखौ'औ बेदराव होसननानै होसिगोन आरो ना। औ
ओमफ्राय
बोसोनखांनानै आरामसे दै एसे होनानै
गल' गल' खालामनानै खोबना होसिगोन।
ओ ए
लासैनो मालाय गोदौबाय थासिगोन गोदौबाय थासिगोन गोदो एथिं गोबाव संबाय थासिगोन आरो जाहाथे फाग जानानै आराम गोथाव जानाय बायदि रस ओंखारनानै संख्रि बानलुफ्रा मोजाङै हाबजोबनाय बायदि
औ औ
बेनि उनाव एसे गोबाव संहाबनानै खांसिगोन संख्रि साखिनानै गोथाव जाबाथाय
उम उम नंगौ नामा नोंथां
औ
ओमफ्राय माबा नोंथां औ औ माबा नारजि खफ'खौलाय बोरैथो सङो नोंथां नारजि खफ' होननानै बुङो जे मानसिफ्रा
नारजि खफ' माने नारजि बिदै नामा
औ नारजि बिदै ना नारजि खफ'होनो
नारजि बिदि नारजि खब'खौथ' आं जाफेराखै खिन्थु आङो नारजिखौबो नाजों बिदै फुदुंनानै जायो आरोना गोथाव जायो बेबो
बे नारजि बिदैखौनो खोनादोंना नोंथां
औ
बे नार्जि बिदैखौनो नारजि खफ' होननानै बुंनाय जायो खोमा बर'आव
जानोबो हागौ नोंथाङा जाफेराखै नामा?
नारजि खफ'खौथ' जाफेरा खै खोनादोंसो आरो नारजिखौलाय जाफेरबाय होनबाबो मालाय संनायखौसो आं संफेराखै
औ
ओमफ्राय माजों माजों संनाय जाबावो नोंथां
नारजिखौ आरो नाजोंबो संना जायो
अमा बेदरनि अनगायै आरो गुबुन ब्रयलारफोरजोंबो जाजायो आरो
गोथाव जायोना ब्रयलारफोरजोंबो
गोथाव जायो औ
आरो बिदै फुदुंना
नों खिथानाय बादिनो मालाबा संसै आंबो संनानै जानाय नांसिगोन र'
अ नोंथां बिदिनो खालामदो मालाबा
औ सम मोनबानो खालामसिगोन आं
जानो लुबैब्ला माब्लाबा माब्लाबा सम मोनबा संना जानांगौ नोंथां
औ औ नोंथां ओमफ्राय नोंथां माबा बे एंखुर ओंख्रिखौलाय रोङोना रोङानो नोंथाङा एंखुर अनला
अ अनला एंखुरखौ आङो नोंथां
औ
आंखौ अनला एंखुरखौ संना जाफेराखै दै
औ औ
आगै आङो फोरमायनो हानाय नङा
उम
नोंथाङा जुदि रोङोब्ला मिनथियोब्ला एस से फोरमायनानै हरदो
जानायालाय दे बिदिबा आं फोरमायनोसै नोंथां
औ
अनला एंखुरखौ
औ
ओइ बे माइरं जावोना माइरं जावनायाव एंखुर ओंखारा होमबा फिसा फिसा माइरं गेब्लेनाया बेखोनो एंखुर होननानै बुङो ना
अ बेखौथ' मिन्थियो नों
औ औ नोंथां बेखौहाय साबफानो फार्स्टआवहाय जावनानै लाबाय आरो
अ
जुजाय गेब्लेनाय थायोना नङाबा
औ
जावना लानानै साबफा सुनानै लाबाय
औ
दिनो नों मा होयो अन इंखुर खर'आव मुदुफुल बिबार होबा गोथाव जायो आरो
अ नंगौ नामा
औ औ नोंथां फासाव मुदुफुल बिबारखौ सोरबा सोरबा खारैजोंबो एवनानै लायो सोरबा सोरबा थावजोंबो एवनानै लायो आरो थाव जायै फोरा खारैजों एवबाय फासावनो आंलाय बिदिख खालामो मुदुफुल बिबारखौ थाव सेरबाय सेरनानै फियास आराम सेरबाय पियास सेरनानै। मुदुफुल बिबारखौ आराम साफायै सुनानै होबाय।
अ
औ नोंथां ओमफाय संख्रि बानलु मस्ला मस्लि देनायखौ होनानै आरामनो एवबाय आरो।
अ औ खोनादों।
नि उनाव एवनानै दसे खोहाबना दोननानै। खेनसे एरफिननानै आराम दैै होबाय आरो आं।
अ
दै होनानै दैखौ आरामसे गोदौहोबाय। खोनादों नोंथां।
औ बिनि उनाव
बेनि उनाव दैया गोदौनानै आरामसे गोदौबा बै एंखुर जे जों सुनानै लादोंमोन ना
औ
बे एंखुरखौ होबाय।
अ
होनानै गोदौबाथाय बेख दै गोदौनायावनो होखागोन नालाय एंखुरखौ होबाय एंखुरखौ होनानै। खारैखौ गाव गबागाव गाव जेसेबां जानो हायो। बेसेबां होबाय आरो।
गावनि जुखामते।
औ।
बेयाव ना गोरानफोरखौ एवनानै होफानो हायो जानो हायोबा। जानाय जायैनि खोथा आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ नोंथां आरो सोरबा सोरबा बे औ औ नोंथां सोरबा सोरबा दालि खाथाबो सलायबावसो बे अनलाया खर खौनो।
आरामसे गोदौबाथाय नोङो। गंगार दुनजिया आराम साफफा सुनानै होदो। मोदोमस्रोलायसिगोन आरो।
औ
जादोल नोङो गोथावनो।
अ दा समा जाबाय जोंनिया।
औ औ औ
औ माब्ला
ओं ओं दे नोंथां दे दे दोनदो बिदिबा ओं दे